हेलौ।
हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा आंनि माथोखौ?
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ आंनि माथोआहाय थेरदों नामा नोंथां माथोआहाय आंना थेरदों नामा नोंथां? अ दहाय दहाय आंना बुहुद प्रब्लेम जा दोंमोनलै आं नोंनो दहाय खोनथादोंमोनना दायो बिदि बिदि खालामबाय आङो दा नै एसे मोजां खोनादोंबालाय टावारा एसे
ओं खोनादों मोजां।
नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ ओरैनोसो दंलाबायो नोंथां।
अ ओंखामफोर जाखांबाय नोंथां नोङो?
औ नोंथां जाखांबायमोन ओंखाम जानानै नै दसे जिरायनानै दंलाबायो।
उम उम उम मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' जोंना दालि आलु बहुदसोमोन नों थांमोन नालाय मा ओंख्रि?
गोथावथारलै माथो नोंथां।
थ' जोंनाथ' मिरामिसोलै नोंथां ओ सबायाइ ओमफ्रायहाय बिदिनो लाब्रा एवनाय मैखुन अनि बेनोसै। ओंख्रियाथ'
गोथावनो माथो नोंथां।
बेदर जायाखै नामा नोंथां?
बेदरफोरथ' गैया दिनै नोंथां।
अ अमा बेदरफोर जाथाराखै नामा नोंथां?
जानायाथ' मैया जादोंमोन नोंथां मैया सानजौफुआवसो अमा बेदरजों आलुमोन।
आब गोथावथारमोन माथोलै नोंथां ओंख्रिया।
औ नोंथां गोथौआवनो मोनथ' आरो।
आ आ नोंथां-नोंथांजों आङो मोनसे खोथा सावरायगौमोन नोंथाङा फ्रि दा दायो?
औ फ्रि नोंथां सावरायजागोन।
आं देबालाय आङो नोंजों बेरायनायनि खोथाखौसो एसे सावरायनो होनना सा सानदोंमोन नोंथां नोंथाङाबा मा सानो बे खोथाखौ आं सानैजों सावरायलायनोसै नामा?
औ सावरायजागोन नोंथां बेरायनाय आयदायाथ' जोबोद मोजाङानो सावरायजागोन।
औ नोंथां नोंथाङा अ गोबां जायगायावनो बेरायहैखाबाय जानो हागौ बे ना नो नोंथाङा बेरायगोन। सोबा ना बेराय खांबायानो बेलेग बेलेग जायगाफोराव।
आंथ' दायो जेनेब्ला बुंनो थाङोब्लाथ' एसे खावसे जायगाफोरावथ' बेरायफ्रामबायानो आरो दा बेरायबावनांगौ दङ गोबां जायगाफोरावनो।
औ नोंथां। नोंथाङा बिदिनो जिर' सिर' गुवाहाटि सुवाथि जि बेरायहैथ्राखै नामा नोंथां।
बेफोरावथ' आं थांथ'नाय जायाखै नोंथां बिब्दिनो एसे गामि ओनसोलफोरनिनो जायगाफोराव बेरायखांबाय आरो हाजोफोराव आरो बायदि एसे जायगाफोराव बेरायहैखांबाय नोंथां।
अ होमबा नोंथाङाथ' अरुणचल हाजो खाथि।
औ
अरुणाचलाव बेरायखांबाय नामा नोंथां नोङो? खेनै खेनथामसो अह जायो। थ' माबायदि नोंथां जायगाया।
जायगायाथ' जोबोद मोजाङानो समायना रमायना जेने दंफां लाइफां हाजोफोरजों बुंफबनाय मोनसे जायगा बियो।
अह अह अ
आरो जोंहा बेरायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां जेनेबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों बेरायनो थाङो नङा होमबा।
नंगौ नंगौ नंगौ
जोङो जेनेब्ला नुफेरै जायगा फोरखौ नुहैनो हायो आरो खोनाफेरै जायगाफोरखौ जों खोनानो मोनो। बेरायनायजोंनो आरो जों बेरायनाया जों जेनेब्ला साइकेल बाइक गारि मथरफोरजों। बांसिन बेरायो आरो जों थाबायनानैबो हाजो हाला फोराव बेरायहैनो हायो।
औ नोंथां नोंखौ।
थांनानै जेनेबा हाजो हालानि दंफां बायदि बिफां लाइफां बायदिफोरखौ जों एम्फौ एनला बायदिखौ जों बेरायनानै नुहैनो हायो आरो हाजोफोरनिफ्रायबो जोङो जोंनि ओनसोलफ्रा माबायदि एबा हाजो गाखोनानै जों नुहुरो जे जोंनि हायेन ओनसोला माबायदि। दि बेफोरखौ जों मोनथिनो मोनो।
नुनो मोनो नोंथां। औ ओह नोंथांनाव आं मोनसे बाथ्रा सों नोंगौमोन नोंथां।
औ सोंनो हागोन नोंथां।
ओ अरुणाचल एबा बेनो हाजोना अरुणचल जायगा गाया सममायना जोबोद समायनाथार नामा नों थां माबायदि साफाथार ना समायनाबो होननाय खोनासोदों आङो। एसे खोन्थालाय नोंथां मादि। जि जायगा जायगाफोरा्आंथ' थांफेराखै जाहैबाय
औ नोंथां आं खोन्थानाय बिब्दिब्लालाय। जायगायाथ' जोबोद मोजाङानो। जेरै हाजोफोरजों बेंखन जानाय। आरो समायना रमायना न' एबा बिल्डिंफोर नुनो मोनो जों बेफोर जायगायाव आरो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि गार्देन एबा पार्कफोर जोङो नुनो मोनो आरो जुनारसालिफोरबो नुनो मोनो जेराव गोबां रोखोमनि बायदि बायदि जिब जुनारफोर जेरै मोसा मैदेर सिंह मोख्रा बेफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ खौ जोङो नुनो मोय मोनो आरोना बेफोर
अ बेथ' बुहुद मोजां खोथा खोनानो मोनबाय आं औ नोंथां ओं औ
आ‌रो हाजो गोजौ गोजौ हाजोआव जेराव जोमैफोरखौ जोङो नुहैनो मोनो खाथि खाथियावनो नुनो मोनो आरो बेफोर जायगायाथ' हाजो हाला दैमाफोर नुनो मोनगोन जोङो।
औ नोंथां औ।
बिब्दिनो समायना रमायना दंफां लाइफांफोरबो नु नुनो मोनो बिबार बागानफोर नुनो मोनो। आरो गोबां सिनाय मोनै आरो आरो नुफेरि मानसिफोरखौ जों नुनो मोनो। गोदान गोदान बेलेग बेलेग सुबुंफोर जों नुहैनो हायो आरो बिब्दिनो गोजौ गोजौ हाजोआव बरफ फोराबो जों एबा गुफुर गुफुर गाबनि बरफफोरबो जों नुनो मोनो।
मोनो नोंथां औ औ नोंथां बुं दे
बबेबा जायगाफोराव बेरायखांबाय नामा नोंथां?
आङो नोंथां आङो टावां बेरायखांबाय मेसुक्रा बेरायखांबाय ओरै बमबिला होननाय जायगा बेरायखांबाय आं गोबां जायगा बेरायखांबाय नोंथां।
औ दायो जेनेब्ला नोंथांनि मिथिनायाव टावां बम बिल्ला बायदि बिदि जायगाफोरा माबायदि नायनायाव समायना नामा?
अ नोंथां आङो नोंनो टावां होननाय जायगानि बिखय फोरमायना होनि सिज जायगाया माबायदि माबायदि ना नोंथांबो एसे खोनासंदो आंनि बाथ दा फोरमायनायखौ टावां एबा अरुणाचल तेटनि टावांआ बेथ' जोबोद समायना जायगा आं गावनि जों मेगन मोखांजों नुबोनाय। ए जायगायाव थांनो हायोब्ला एकदम माने गाव बे मा होनो ओ‌म सवार्कखौ जों मा होनगोन जेनेबा हेभेनखौ मा होनगोन जों बेबायदियाव सिमां मोगथां बायदि मोनलायलायो माने। हाजो गोजौआव थान्दा सा पा बर'ब जों खोबथे जोब नाय हाजो हाजो दै दा दैसायाथ' नङा माने बिदिनो फिसा फिसा फुख्रि बायदि दं बर'फ जाजोबनाय बेयाव थाबायनो हायो जों नुनो हायो बिराद समायना जायो आरो बे मोनसे बिदिनो हाजो गोजौ गोजौ मानखो होनांगौ लामायाबो बर'फसो टावांना बिराद फिस्लायो खस्थ'बो बिराद खस्थ' गिनांगौबो आरो नोंथां ओ बेथ' बेसेबांबा फुट गोजौ जायगा जायगाना
औ
गोजौ जायगा आरो एसेयावनो फिस्लायो लामाया थान्दा जायगाना लामायहाय बर'फ जाजोबखायो ओ माने गारिफोरा माने नरमेल साखाजों खारनो हाया माने दिरुं सिरुं खानांगौ जायो फिस्लयैनि थाखाय।
औ नंगौ नोंथां।
सान्साव गोग्लैबायोब्ला बेथ' बेसेबांबा फुट गोजौ हाजोआवसो नालाय बरफबो गोलैबायानो थायो गोलैबायानो थायो थान्दा जायगा। आरो बिनिफ्राय गोलैनांगौबा बिराद गाज्रि जायो माने खोथाया ओंखायनो बिराद गिनांगौबो जायगायाथ' समायना आरो समायनाखा बेनो आरो
औ आरो जोबोद गोजाङोबोथ' जानांगौ? बेफोरबायदि बरफ जायगायाव नोंथां।
गोजांनायाथ' नोङो थानो हायि बायदि दुगैनो हायि बायदि जाखायो। दैयानो बरफ बरफ जाखायो दसेनो बरफ जाखायो बाहेरायाव दोनबाबो बरफ गोलैनायजोंनो बरफ बिदि जमिना थायो माने बालथिङाव दोनबाबो बो दै गुदुं नङा बा नोङो दांनोनो हाया दैखौ ओरैबायदि गुसु मानो थानो खस्थ'बो जायो। ओ साननै सानथामनि थाखाय मोजां बेरायनो बिदिनो जाय लकेलफोरा बेयाव बे बिसोरसो खस्थ'खौ मिथियो माबायदि खस्थ' हाजो गोजौआव बरफ दै दै गुदुं नांबाय थागौ सब समाव दुगैनो। ओं ओंखाम ओंख्रि संनो बिदिनो बाहेराव थांनायाव बाहायनो दै गुदुंबायदि बरफ खौथ' नों माबोरै बाहायगोन ना नोंथां बे जमिना थानायखौ। माने ओरै गथा जाना थानाय बरफखौ मारै बाहायगोन जायो ना? आरो दांनोबो हाया जायो गुसु आबो अभार। बिदिनो गोबां माबा बो दं इयाव ओ प्रब्लेमबो दं गोबां प्रब्लेम जाय बेयालाय गोबां समायना नाय
दायो नोंथाङा जेनेब्ला बेफोरबायदि जायगायाव माजों एबा मा बुस्थु जेनेबा मा जिरादफोरजों बेरायनो थांदोंमोन जेनेबा नोंथाङा?
औ ओ थांनायाथ' आं ओ
औ।
ओ डाइरेक्ट ओ‌ बास‌ मोनखायो नों बयनिफ्राय गाखोनो बे नोंनि गोसो डाइरेक्ट टावां टावां टावआव थांग्रा बास मोन थायो बा
औ नंगौ नोंथां।
बासनिख्रुइ खमसिन फैसायावनो मोनहैगोन
औ
जों खम थाङोब्ला बहुद सुबिदा ट्रेनजोंबो। मोजां समायना समायना जायगा नुलाङो ट्रेनजोंबो। आराम आरामाव थांनो हायो ट्रेनावथ' आजिखालिथ' स्लिपार होननाय एक्सप्रेसफ्राव उन्दुलांनानै आराम नुहयो नोङो टावांसिम।
औ औ नंगौ नोंथां।
नों थाङोब्ला बाइकजोंबो थांनो हायो। गोसो गुदुं जानायफोरा बाइकजोंबो थांनो हायो गारि भाराबो लाना थांनो हायो थांनायानो जोबा मानोे मेलला लामा दं। आरो ओरैनो नोंनाव फैसा एसे एनै दंब्लालायथ' नों फ्लाइटजोंबो थांनो हायो ओमफ्राय खाथिनि जायगायाव लाखिनाय खा सिनि जायगायाव बागोन आरो बानाया ओमफफ्राय बिनिफ्राय नों ससेखौ थांनांसिगोन बिदि गारि भाराफोर लानानै बिदि-बिदि। बिदिनो जे थांनायफोरा गोबां दं। बेनोमोन आरोना नोंथां माबोरै माबोरै थांनो माने आंथ' थांनायाथ' बाइकजोंसो थांदों लोगोफोर ज' ज'नो बिदिबा। इन्ट्रेस नांङो मोजां। मोनो थांनो मिनिनाय मानाय आरो बेफोरो जोंनि देरफुनाय समनि। मेम'रिस बायदि जाहैयो उनाव जोङो बोरायलांबा बेफोरखौ नायनानै रंजानो हागोन फट' सथ' नायनानै जों जि जि जायगायाव थांदोंमोन होननानै मोजां जों सावरायनो हायो बिदिनो लोगोफोरजों। ओंखायनो आं हजों थांनाय जादोंमोन लोगो फोरजों औ दे।
औ नंगौ नोंथां आरो बाइकफोरजों बेरायोब्ला जोंहा जेनेब्ला खाथि खालानि जों बेसादफोर एबा जायगाफोरखौ जों रोखा-रोखा नुलाङो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ नोंथां।